अह
खोनाबाय
औ औ खोनादों दासो दिनैसा खरा खोनानाय हरदों रा दिनै जा गुवास दिनै जा गोरा खोनाबाय दा
आपडेट जाबाय दां ने गोरा खोनाबायरा आंबो
गोरा खोनादों मा ओंख्रि जाखांखो? मा ओंख्रि जाखांखो? मा ओंख्रि जाखांखो?
ओंख्रियानो साननि आलु दाउसोमोन।
बा आलु दाउ।
औ औ।
ए मा दहायनियालाय बावदोंब्रा आं। दहायथ' थाखादोंना।
गावस्राल जाखादों ओंफ्राय।
आं नुनाय हरदोंब्रा दिलै नोंल जा गोथाव गोथाव जोंना संनो रोङाखै।
सोर सङामोन?
आं संदोंमोन लै
बेबायदि खोनाबा मोजां ना रे बिथराय।
उज्ञ आराम जायोना बिदिबा।
औ स्रा स्रा खोनाबा।
उम। माथो जाखांबाय गाबोन नआव थांसैलै आं लिंहरबाय रा।
गाबोन मोनायाव थांनो।
औ लिंहरबाय राजुआ आं गामोन थांनो नागिरखानायजों लेंहरनायजों ग्रोबनो।
ए।
मा?
ए होनदों लां।
ए बिदामोनहा गावसोर संना जाबायरा ओंखामा आंखौ लिंहरबाय।
बिमा गैया आरो
ओइ माबायावसो थायो हादान
सोर सोर थायो बे न' मोनसेयावलाय?
मा?
बै न' गंसे सोर सोर थायो?
आइजो बाबाजोंल' ओमफ्राय जों साथाम बिदा फंबाय।
बिदा फंबाय हौवाफोर गोजा।
उम।
नोंहालाय गेजेर ना देरसिन जाखो।
उन्दैसिन।
उन्दैसिनसो।
उम। उन्दैसिनि जाहैलां।
माथो सोरनाबा सोरनाबा टेक्सआ खमप्लिट जाजोब्बाय नामारा
बा
सोरनिबा सोरनिबा टेक्सआ जोबजोबबाय नामा?
मिथियालै थाम थिगा दाब फाला थाथिथ' मालाय।
मारै।
थारदि थु थांबाय मालाय मानसिफोरना।
बेसेबां?
थाब थिथु गाहाम थांबायलै होनदां।
माया थारटिथु जाखो?
मानसिफोरनिखौ होनदों आं जों ओमफ्राय जोंना सल्लल'।
ए माबाया। थारथि थार थिफर थार्थि सिक्स रा।
नोंना बेबेबां थांखो
आंनिया थाय।
नाइथिन
औ
आंना सिक्सटिन ब्रा सिक्सटिना सेबहां जाबाय।
एह
उम नोंना मालाय बारा
आं बुंनो रोंलालै मारै बिदि जाखो।
हिनजावखौ सोबाय इयो।